नोंथाङा दसेसो औ मागोनि सोमोन्दै रायलायनो हागोन ना नोंथां दसे सम।
औ हागोन नोंथां।
औ दे होमबा नोंथाङा बुंलाय जोङो मागो दमासि खो जों बर'फोरा मा माबायदि फालियो?
औ मागो होनना बुंना बुङोबाथ' जोङो बर'फोरनि मोनसे फोरबो नङा होनबा। मागोआव जों बिदिनो बायदि बायदि रोखोमनि फिथा सावनाय जायो आरोना जेरै बि फिथा माबा एन्थाब फिथा लारु फिथा खबजा बेफोरबायदि आरो ना। आरो बिदिनो बेफोरखौ जोङो बोरै सावो होनना बुङोब्ला नोंथांनो खोन्थानोसै आरोना आङो बिदिनो माबाखौ फिथा एन्थाबखौ जोङो सावनो थाखाय जों गिबियावनो इदिनो माइब्रं माइरंखौ इदिनो सोमनानै लानांगौ आरो ना ओमफ्राय इदिनो सोमनानै गोबाव सम सोमना ला खांनायनि उनाव जों इखौ एसे बुगा जोब्बाथाय जों बेखौ उवालाव देनाय जायो आरोना ओमफाय इदिनो बेखौ एसे मोजां गेब्लेनाय खौ जोङो इदिनो सालिग्राजों सालिनानै आरो बै फिसा फिसा सालिग्रा थायोना। बेजों सालियो आरो ओमफाय बियो आरो अबेबा अबेबा एसे रग' रग' थादोंबा बेखौ फिन खेनसे देफिनो आरो बेफोरबायदिनो सालिनानै। देलाय सालिलाय बिदि खालामबाय थायो आरो ना ओमफाय जे ओमफाय माबाबा जोङो मालाबा साराय नङाबा बोयो थावा बेफोराव जोङो खोस्लि नङाबा साम खो माबा खोस्लिजों बिदिनो खोस्लिसे खोस्लिसे होनानै ओरै एरलाना होयो आरोना ओमफाय अ जों गिबियैनो बेयाव होफानो थाखाय मालाबा सिबिं सिबिंबो होयो आरो। ओमफाय सिबिं सिबिंजों सिबिंजों सिनिजोंबो माबानाय जायो आरो ना आरो। जोङो नालेंखल नालेंखलखौबो जोङो बिदिनो बुरजा बुरजा थाइथाम थाइब्रैसो लानानै जोङो बिनि बिगुरखौ मोजाङै जिरनानै जोङो बेखौ माबाजों दानखावनानै बिनि बिदैखौ लोङो आरोना ओरैनो ओमफाय
औ
जोङो बे बेनि माबाफोरखौ जोंङो हग्राजों हयो आरो ओमफाय हखांनानै जोंङो माबा इदिनो सिनि होनानै इदिनो एवो आरोना साराय गुदुंङाव। ओमफाय बेखौ एवखांनानै जोंङो इदिनो दहाय आं होनदोंना इदिनो ओ थावा एबा सारायाव जोंङो खोस्लिसे होसिगोन ओमफाय एसे एरलासिगोन ओमफाय गेजेराव बे नालेंखर नङाबा सिबिंखौ होनानै एसे गेजेराव लारि एसे होलाङो आरो बिनि उनाव नङाबा सामसजों ओरै फिसा फिसा थनबोयो आरो ओमफ्राय बेफोरबायदिनो सावनाय जायो आरोना फिथा एन्थाबखौ जोंनिथिं ओमफाय इदिनो फिथा खबजा होननानै बुंङोबाथ' जोंहा इदिनो ओ माइब्रानि मेसिनाव दु माबा हैनाय माबाखौ मा होनोमोनलाय गुन्दै खालामनाया मेसिनाव
औ औ
ओ मिलाव हैयोना बेफ माबा आरो बेखौ जोंङो इदिनो दैजों आरामसे इखौ एसे नांगौ जखानि लगायसिगोन लगायनायनि उनाव इदिनो फिथा खबजा बानायग्राबो दंखायो बेखौ एसे गुवार दाब्ला खालामनानै जों बेयाव दोनसिगोन आरो बिनि उनाव गेजेराव नालेंखर होनानै जों बेखौ ग्रोब जोब ख्लोबफिनसिगोन अब्लानो जोंना फिथा खबजानि महरा लायो आरो आरो जोंङो इदिनो मागो फोराव इदिनो सिगां सिगांनि दिनाव नुनो मोनोमोन आरो ना बिदिनो मागोफोर मागो दमासिफोराव बिदिनो गोबां बेरलागुर जायोमोन आरो ना बिदिनो बेरलागुर जानाय समाव ओ जोंनाथ' दा माइ हाखांङोना माइ हाखांनानै इदिनो माइ हाखांनायखौ जोंङो न'आव लाबोसिगोन ओमफाय इदिनो मागो दमासियाव बिनि नाराफोर खौ जों हानानै बे नाराजोंनो जोंङो र'फ्र्रे नंङाबा दा माबा मा होनोमोनलाय बास बेफोरबायदि बानायनाय आं नुनो मोनदों आरो ना बेफोरबायदि गोदोनि दिनाव नाथाय दानि दिनावसो बेफोरबायदि गैला आरो दानि दिनाव इदिनो बेलागुरफोर जाबाबो इदिनो थिलफारजों इदिनो गेजेराव माबा माबानानै मोनसेल' ओरै खोंनानै बेफोरबायदि जायो आरोना दानि दिनाव गोदोनि दिनावसो बे फोरबायदि बानायनानै जायो आरोना ओ आरो जोंङो बिदिनो मागो दमासियाव बयनिबो न'खर न'खर थांनानै सोर सोरा मा मा रोखोमनि फिथा सावदों बेफोरखौ जाय लायो आरो आरोना लोगोफोरजों लोगोफोरबा गामिनि मानसिफोर आदै माद दै मोनाव इदिनो ज' ज' थांनानै जाहैलायो आरो ना
औ
बेफोरबायदिनो जानाय जायो आरो नोंथांमोननि थिंलाय बोरै बोरै सावनानै जायो आरो माबोरै जायो नोंथांङा एसे फोरमायदो दे
अ औ जोंथिंहा मागो दमासियावथ' जोंथिं गोबां रोखोमनि फिथा जायो। माइब्रानि जायो माथा माइरंनि जायो आरो बे आथ था मैदानिबो जायो आरो ना
औ
ओ जोंङो माइब्रा माइरंदोहा फिथा सुंङा सावनाय जायो। फिथा एन्थाब जा जानाय जायो आरो फिथा अनासि बुंङो जोंथिंहा माइब्रानिफ्राय बेखिनि फिथाखो जायो आरोना जोंङो आ बैसाग मागो टाइमावहा आरो माबानिफ्राय माथा माइरंनिफ्राय फिथा लावदुम आरो मा मा फिथा होनोमोनथाय फिथा लावदुम, लारु नालेंखरनि‌ लारु अ सिबिंनि जायो आरो जोंङो माबानिफ्राय माथा माइरंनिफ्राय
औ
जोंनिथिंहा ओ मागोआवहा जोंथिंहा बेलागुरु सावनाया जोंथिं दङ दासिमबो नुनो मोनो आङो बेलागुर सावनायखोहा आरो बेलागुर सावनायदों जोंथिं गोबां सुबुं फोथायनाय दङ आरो ना बेलागुर सावबाला ओ मागो समावहा बेलागुर सावबालानो मा मा होनो उम जोंनि बर'फोरनि माने बर'फोरनियाव ओ मानै बर'फोरनि न'फोरा खामानो आरो बेखायनो जोङो बेलागुर सावनायनि नेमखौ मागोआव बाहायनो आरो जाहाथे बर'फोरा बेबायदि खैफोद आफ फोद जानाङाथो ओ ओ बर'फोरनियाव अर खा सावला सावसि अर नांला नांसि जानानै न'फोरा खामनाङा थोनानै जोङो बेफोरदि माबानानै बिफोरदि जानाङाथो होननानै जोङो मागो दमासियावनो बेलागुर सावनानै बेलागुरखौ सावनाय जायो आरो
अ
आरो मा होनो बेलागुर सावनानै जोङो मागो मागो दमासिखौ हरसे मानि बेलागरावनो रंजानाय जायो आरो।
औ
मागो सानाव
औ
मा होनो गोबां जायगाफोरावहा माने मागो माग दमासियावहा फिथा लाव जानो मोना होननानै फोथायो ना नोंथांमोनथिं बेफोरदि फोथायो नामा?
फोथाया नोंथां जोंनिथिं जायो।
औ औ जोंथिंबो जायो।
दा अ
औ
ओ फिथा लाव-लावदुमखौ बोरै बानायो जों नोंथांमोननिथिं एसे फोरमायदो दे
औ हागोन नोंथां। ओ जोंथिं फिथा लावदुमखौथ' ओ माथा माइरंनिफ्रायसो बानायनाय जायो नालाय।
औ
गिबियाव जोङो हरसे मानि गुरै जानायनि सोमना दोननानै ओ दिंखियाव दे दिंखियाव देना जानाया दिंखि उवालाव देना जानाया इसे ओ स्वाद गोनां जायो होननानै बोङो नालाय ओंखायनो सोमना दोननानै बे गोहा इसे सुखांनानै खिरखाफोराव सुखांना दोननानै दैखौ सरद होनानै ओ दिंखि वालाव देनाय जायो आरो देनानै बिदो बेयाव होफानो थाखाय सिबिं बा सिबिं नङाबा नालेखर एसे देना लाफानाय जायो। देनानै सिनिदो सिबिंदो एवनानै फिथाखोहा माबा ओ ओ माबायावहा हमनाय जायो आरो उम दैहुआव। दैहुनि दैयावहा दैहुआवहा दै होनानै दैहुखौ गुदुं खामनानै फिथाखौ हमजायो आरो।
औ जोंनिथिंबो इदिनो औ। जोंनिथिं इदिनो फिथा लाव माबाखौ जोंहा जाहाथ' न'आव इदिनो बावा माइ गायोना बावा गिदिर गिदिर बेजों जानाय जायो आरोना बिराद गोथाव माबा जायो आरो ना बेजों इदिनो गिदिर गिदिरजों माजों इदिनो माबा सिथोब मोजां जायो आरोना ओमफ्राय बेखौ जोंहा बिदिनो गिबियावनो बेखौ उवालाव दैेयो आरो उवालाव दे खांनानै बेयो मोजां माबाबाथाय जोंहा इदिनो ओ माबायावथ' गारहायावथ' दै गुदुंजों फुदुंसिगोन ना दैखौ मोजां दुंहोसिगोन ना उनाव जोङो बै खाना लानाय माबाखौ माबायाव जोङो ओ थिख्लि मोखाङाव एसे गोबा होखांनायनि उनाव जोङो सिबिं नङाबा नालेंखरखौ होसिगोन आरो आरोबाव बिनि उनाव आरोबाव जोङो बे अनखौ होबावसिगोन आरोबाव बिनि उनाव जों नालेंखर होसिगोन आरोबाव सिबिं माबाखौ अनखौ होसिगोन आरो बिदिनो ओमफाय होखांनानै जोङो जिस्रि फिसा जों ओरै खोबो आरो खोबखांनायनि उनाव जोङो दै गुदुङाव दसे दोन सिगोन आरो जेनेबा थिख्लि माबा गारहानि गोजौआव ओमफाय बेयावनो इदिनो मोन सिगोन आरो आरो मा मा इदिनो मागो दमासियाव इदिनो नालेंखरनि लारुबो बानायनाय जायो जेरै इदिनो नालेंखरखौ हना ला नानै बेखौ मोजां एवनानै बेखौ गल गल सिथुमनानै दोननाय जायो आरो बिखौनो माबा नालेंखरनि लादु लारु माबा होननाय बुंनाय जायो आरो ना।
औ
बेफोरबायदिनो जानाय जायो आरोना जोंनिथिं।
औ बिदिबा नोंथां ओ एसे फोजोबनो हासिगोन नामा?
ओ‌ जों टाइमा जानानैै टाइम जाथ'वाखै आरो जोंना इदिनो ओ माबा इदिनो फि फिथा लावदुम बानायनायाव बिदिनो ओ मोनथाम मोनब्रै खाालार बानाय जायो आरो ना जेरै बै बै बिग फिथाइ नामा होनो बेजोंबो जोङो बिग फिथाइजोंबो जोङो बे जोङो बे अननि महरखौ गलाब महरनि फिथा खालामनो हायो आरो खालार गोनां आरो जेरै लाइ बिलाइ बेफोर बेफोर बायदिसिना गोथां बिलाइफोरजों जोङो गोथां खालारनि बानायनो हायो आरोना बेफोरबायदि मोनथाम गु जेरै गुफुर ओ गलाब गोथां बेफोरबायदि खालार बानायनानै जायो आरो जोंनि थिजाय जि समायना साइस साइस नुथारो आरो ना बेफोरबादिनो आरो नोंथांआ बुंलांदों इदिनो मा माबा बेुलागुर जानाय समाव सानसे इदि हरसे बेखव मोसायो होननानै औ नंगौ जोंनि बिदिनो हरसेखौ इयावनो रंजायो आरो ना आरो सोरबा रंजानो हायाबा होमबाबो न'आव फैया आरोना बे जायगायावनो नांगौबा उन्दुनानै थायो आरो थेवबाबो न'आव फैआ आरो आरो खोनानो मोन्दों दि मागो दमासियाव इदिनो बे माबाफोर सावखांनायनि उनाव फुङाव माबयैआवनो सोरांयैआवनो दु दुगैनांगौ दुगैयाबा दाउखा जायो बेफोरबादि हो जोंनिथिं मोनसे होननाय दं आरोना
औ ओरैनो नोंथांमोनथिं माइब्रादों मा मा फिथा जायो
बे माइब्राजों इदिनो फिथा लारु दा बेफोरबादि आरो जोंहा जोंथिंजायथ' बिदिनो बांसिन ओ फिथा लारुफोरखौ बांद्राय जाबाय थाबाथाय बिदिनो आंगाय ल'नाय मोनोना बेनिखायनो जोंनिथिंजाय बांसिन बिदि फिथा माबाखौ फिथा फख'रि मडेलनि लाइ बै समावथ' लाइफोर बिराद मोननो थाङोना बिनिखायनो लाइ सामब्राम बे बेफोरबादि होनानैबो जोङो फख'रि बानायनानै जायो आरो एसे बानलु थाइसे थाइनै होनानै बांद्राय गोदैफोर जाबाय थाबा आंगायोना बिनिखायनो फ'ख'रि एसे बानलुफोर होनानै इसे एसे बिदिनो सावनानै जायो आरो जोंनिथिंजाय
औ
दे होमबा नोंथां बेखिनिआवनो दोनथ'नोसै नामा
औ दे नोंथां गोजोननाय थाबाय दे नोंथां
औ